खुलुमबाय नोंथांखौबो
खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय नोंथां
औ खोनादोंना मोजाङैनो
खोनादों नोंथां खोनादों
औ औ गिबियावनो नोंथांनो मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोबाय नोंथां
औ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिमबो जासिहरफिननाय थाबाय। दा नोंथाङा कल खालामनायनि जाहोन ना मामोन नोंथां?
आङो कल खालामनायनि जाहोना बेनोमोन नोंथां जे आङो नोंथांजों जोंनि बर हारियावहाय जे न लुनायनि खान्थि फोर दङ बिनि सोमोन्दै एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथां औ।
खान्थिफोरखौ सुंदोयै बुंना होदो बिदिब्ला नोंथां।
औ बिदिब्ला आं जागायनोसै नोंथां दा जोंनाहाय सुबुं माहारिया जोनोम मोनखांनायनि उनावहाय जोङो मिथिनो हायो जारिमिनफोराव फरायब्लाबो जे जोंनियाहाय लासै लासै मा बिदिनो हाजो खंखर दंफांफोराव थानानै जोंहा आस्रय बा थाग्रा फुलि महरै जोङो जिउखौ खुंबोदोंमोन बिदिनो जोंनाहाय जेब्ला मेलेमारि बिथिङै जोंना जौगानाया जाबोबाय सुबुं माहारिनावहाय अब्ला बिदिनो ओ दंफां बा औवाफोरजोंहाय हेबनानै बायदि जोंना बायदि रोखोमैहाय नखौ लुनानै थाबोनो हमबाय आरो दा बिदिनो जोंना बर हारियावबो बे न लुनायावहाय जोंनाहाय बिदिनो न लुबोनानै जोंहा थाबोनो हमबाय बिदिनो जों न लुनायनि गोबां खान्थिफोर दङ आरो बे खान्थिफोरानो जाहैबाय बुंनो थाङोब्ला जोंना बर हारियावहाय मा खालामो न बां लुनायाव जोंना उखुमनि थाखाय उरान औवानि फेराइ खानाय जायो आरो लोगोसेनो बे उखुमनि फेराय खानायावहाय जोंना औवा गोरलैनि थेवोल बाहायो आरो। बे अबा गोरलैनि थेवखहाय जोंना सिलि मिलि हेबो आरो बिदिनो जोंना मा खालामो उखुमखौ थुरि जिगाबजों आलोबनानै होना होयो आरो बिदिनो जोंना बर' हारियाहाय गावनि गोजाम नबथिंनिफ्राय एसे गोजानाव हारस्लाय लाङोब्ला बा गावनि जे थाग्रा न बिनिफ्राय जुदि एसे गोजानाव खारस्लाय लांनानै न लुनो जुदि ओ न लुहैयोब्ला मा खालामो बे गोदान थावनियावहाय जोंहा साहाथिं नमा न' लुनायनि जर'खायै थोजासे दा जायगा दोनखानानै सानजाहाखि बाख्रि लुयो आरो बिदिनो जोंना गुबुन जायगायाव खारलाङोब्ला गुबुन माने गावनि खाबु बादियैहाय न'खौ लुनो लायो सुबुंफोराहाय बिदिनो जोंना गोदो गोदोनिफ्रायनो गोदो गोदायनिफ्रायनो मानसिफोरा थांनानै थानायनि थाखाय नारा नाथा जोंनिया जेब्ला सुजिबोबाय आरो बिदिनो जोंना न' बां लुखां लु लुनानै थानो हमबोबाय बिदिनो जोंनाहाय बर' हारियावहाय आरोबाव दंबावो जोंना नखरावहाय जेनेबा माइ बाख्रि खौनो थांनानै थानायनि रांखान्थियारि राहा एबा गुबै नेरसोन होनना सानना लायो आरो मानो होनना बुङोब्ला जोंहाथ' गोदो ओ सोलोंथाइ बिथिङाव जौगानाय नङामोन आथिखालाव जोंना गोबां सोलोंथाइ बिथिङाव जौगाबायब्लाबो गोदो जोंनियाहाय सुबुंफोरा आबादजोंसो थोंजों लोब्बा लाखिनानै गावबा गावनि जिउ खुङोमोन आरो बा आबाद मावनानैसो गावबा गावनि ओ रांखान्थियारि बिथिङावहाय गावखौ जौगाहोनो नाजायोमोन बिदिनो जोंनाहाय मा बेहायनो जोंना सिनायनो हायोमोन आरो जे नखरनि सोरबा सुबुंनिया बा नखरावहाय बिनि बाख्रिया बा माइहुंनि अनजिमाया जोबोर गेदेरब्ला जों बेखौ मिथियो जे बिसोरनि नखराहाय रांखान्थियारि हालोदा मोजां होननानै आरो सोरनाबा फिसाब्ला बेनिजोंनो जोङो मिथिना मोनोमोन जे बे रांखान्थियारि हालोदाहाय माने एसे एथ'बां मोजां नङा होननानै जोङो हमनानै लायोमोन आरो बिदिनो जोंना आरो माइ बाख्रि लुखांनायनि उनावहाय साहाथिंनि नमा नखौनो लुनाय जायो आरो बे नमा न'आहाय मा जानांगौ जोंना जिदाइन मुनि निफ्राय नैजिनै मुनिसिमहालागै गोलाव थायो आरो बे न' नमा लुनायावहाय जोंना बर'फोरनि गेजेराव फारनै मुदानि खुन्थियानि खाथियावहाय खुन्थियानि खोमा एबा जांख्लायावहाय दिरुं सास'ननाय जोंना बर'फोरनाव नेम गैया आरो बे नेमखौ जोङो गुबुन हारिनि ओ न' लुनाय खान्थियाव नुयोब्लाबो बेखौ जोङो बर' हारिनियावहाय नुनो मोना आरो खुनथियानि खोमायावहाय दिरुं सासियोब्लालायनो जोंना मा जायो बारहुंखाजों जुजिनाय जायो होननानै जोंनि हारियाव फोथायनाय दङ आरो ओ बेनिफ्राय आरो बर' हारियाहाय जोंना नमा नखौ मा खालामो इन्जुर दुमस'नानै खथाथाम खालामो आरो बे न'नि सोनाबनि खथाखौ जोंना खफ्रा होननानै बुङो लोगोसे गेजेर खथाखौ अखं होनो आरो सानजा खथाखौहाय जोंना इसिं खथा बुंनाय जायो आरो बेजों लोगोसेनो जोंना जानो लोंनो गोनां नखरनि मादाव सोरबा सेंग्रा मानसि आरो सोरबा मावग्रा मानसि थानो थाखाय बिसोरनि थानायनि जुनैबो जोंना सोनाब फारसे बाहेरा न' लुनानै लायो आरो बेखौ जोंना सौरा न' बुङो बे सौरा न'आवहाय जोंना गोजाननि बायह्रा मानसिफोरखौ बेहाय माने फैयोब्ला हरावहाय फुथुनाय जायो आरो न'मा न'आव सोआ जासेनो बे बर' हारिनि बे सौरा न'आहाय जोंना गुबुन न'फोर बादिनो न'खरनि गोनां मोनसे न'आनो जेरावहाय फ्राय सुबुंफोरानो लुनानै लायोमोन बे सौरा न' थानायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय गोजाननिफ्राय सोरबा जुदि गोदाव सोराव फैनानै जुदि खोमसिफैयोब्ला बा गोजाननि आलासिफोरा जुदि हाब फैयोब्ला जोङो नखरावहाय माने बे नमा न'आव थोंजोङै सोआलासेनो जोंना सौरा न'आवसो फुथुनाय जायोमोन आरो बिदिनो जोंनाहाय मा ओ नखरनि खोला फारसेबो जोंना ओंखाम संग्रा न' थायो आरो बर'फोरनि न'आवहाय बिदिनो सानजाथिं जोंना थायो दैखर आरो दा बिनि अनगायैबो जोंना सुबुंफोर थाग्रा न' बा ओंखाम संग्रा न'फोरनि अनगायै जोंनाहाय मोनसे एंगार हायै न' जाहैबाय बेनो मोसौ गलि जोंनाथ' आबाद मावनानै जाग्रा सुबुं जेरावहाय जोंना मोसौआ आबादजोंनो थोंजों लोब्बा गोनां आथिखालाव जोङो गोबां जन्थ्र बा ट्रेक्टरफोरनि गेजेरजों हालेवोबाबो गोदो गोदाय जोंना सुबुंफोरा मोसौखौनो लानानै मोसौफोरजोंनो हालेवखायोमोन बेनिखायनो जोंना मोसौनि थाखायबो जोंना बर' हारियावहाय गलि न'खौ लुनाय जाखायोमोन आरो थ' फ्राय सुबुंनावनो जों गलि न'खौबो जोङो लोगोसे नुफानाय जायो आरो बे आङो दा आंनि बुंनांगौआ बेखिनियानोसै नोंथां नोंथाङा आरो माबाफोर फोरमायबावनो सानदों नामा
औ नोंथां नोंथांनिसिम बे बर' हारिनि माखासे न' बा बबेथिं बबे खथाया थायो बेफोरखौ गुवारै फोरमायना होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम जोबोद जोबोद आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनाय थाबाय। दा आं नोंथांनो फोरमायनो सानदों दि जोंनि बि टि सि आव थानाय माखासे लावखार ओंखाम जाग्रा बा पिकनिक स्पट बैफोरनि सोमोन्दै आं एसे नोंथांनो फोरमायना होनो सानदों बा जोंनि बि टि सि आव मा मा नायनांगौ दं बैनि सोमोन्दै आं एसे फोरमायनो सान्दों।
औ
बिदिब्ला नोंथाङा खोनासंलांदो दा औ नोंथां जोंनि बि टिसि आव जोङो लावखार ओंखाम जाग्रा बा माखासे पिकनिक स्पट होननानै बुङोब्ला जों दा सोलिफुबाय थानाय जेरै बयबो थाङो बयबो मोनथियो जोंनि जायगायाव बे जाहैबाय सरलपारा ओ सरलपाराया जोंनि ओरै क'क्राझार जिल्लानि सिङावनो दङ क'क्राझार जिल्लानि जेनेबा क'क्राझार टाउननिफ्राय बा क'क्राझार नोगोरनिफ्राय बियो फ्राय ओ गैयाब्लाबो ओ उिंगारफोरजों थाङोब्ला नोङो नै घन्टा समसोआ नांथारगौ ओ क'क्राझार टाउननिफ्राय लानानै दा बेहाय थांनो थाखाय खायफाया गावनि ओ निजा गारिखौबो लानानै थाङो आरो खायफा ओ थांनो थाखाय ओ बायदि गारि फिसा बेबायदि भारा लानानै थाङो आरो दा बियो ओ ओरै जोङो बिसमुरि हाइवे जेनेबा राजा लामा राजा लामानि बिसमुरि होननाय जायगानिफ्राय बेजों साहा फारसे दावखोनाय जायो साहा फारसे गैयाबाबो बेयाव नैजिबा किल'मिटारसो दङ बे नैजिबा किल'मिटारसो बारहैनाय लोगो लोगो जोङो बे सरलपारा होननाय दैसा बा लावखार ओंखाम जाग्रा जायगाखौ मोनहैनाय जायो। बे सरलपारायाव ओरैबायदि बेनि बिनि साहाथिंनिफ्राय भुटान रायजोनि गसु दै बोहै लुबैयो दा भुटान रायजोनि मोजां मोनसे ओ सावगारिखौबो हाजोनि सावगारिखौबो नुनो मोननाय जायो ओ बेहाय गोबां सुबुंफ्रा खायफाया लावखार ओंखाम जानो थाखाय खाय-खायफा खायफाया बिनि गोजोननाय बारखौ जानो थाखाय बा खायफाया बेहाय दै गुसु होननानै बयबो माने दुगैनो थाखाय बेबायदि हिसाबै थाङो आरो थांनानै खायफाया मोजां मोजां सावगारि सेबखांनानै लाबोयो बेबायदि आरो नोंथां दा ओ खायफाया ओ न'फोराव थानानै बा खामानि मावबाय थानानै बांद्राय मेंनाय मोननाय गोसोनि मेलेमारि मेंनाय बा देहायारि मेंनाय बैफोरबायदिखौ सुफुंनो थाखाय बा मोजां मोन से गोजोननाय आबहावानि लाहैनो थाखाय बेयाव ओ गोबांथार सुबुङानो थांनानै रंजाहैयो दा बे जाहैबाय सरलपारा जोंनि क'क्राझार जिल्लायाव थानाय सरलपारा होननाय लावखार ओंखाम जाग्रा आरो जोंहा दंबावो भैरब खुन्द' होननाय ओरै उदालगुरि जिल्लायाव गोलैनाय जायो बियो दा भैरबखुन्द'आव थांनोबाबो जों बेबायदिनो एखे रोखोमैनो गारि खायफाया गारि भारा बा खायफाया विंगार भारा बेफोरबायदि लानानै बा खायफाया निजा गारि लानानै थाङो जायफोरनाखि दङ बिसोरो निजा गारिखौनो लानानै थाङो बेबायदि थांनाय जायो। गैयाब्लाबो बियो क'क्राझारनिफ्राय जुदि हमनानै लायोब्ला जोङो थाम घन्टा थामजि मिनिट बेबायदि सम नांगौ जायो क'क्राझारनिफ्राय जागायनानै जागायोब्ला जोंना ओरै बाक्सा बा उदालगुरि जिल्लानिफ्राय थाङोब्ला खम सम समावनो सौहैनाय जायो। ओ बाक्साफोरनिफ्राय गैयाब्लाबो सेट थामजि घन्टा बा नै घन्टा बेब बेबायदि सम लानाय जायो। ओमफाय बेहाय थांनानै मानसिफ्रा बेबायदिनो जेरै सरलपारायाव थाङो बेबायदिनो भैरबकुन्द'आवबो गोबां सुबुङा गावनि देहायारि मेंनाय बा मेलेमारि मेंनाय बैफोरखौ माखासे गोजोनग्लाय होनो बा रंजानाय मोनसे गावनि देहायारि मेंनाय बा मेलेमारि मेंनायखौ बावहोनो थाखाय ओ रंजाहैनाय जायो दा बेयाव जोंहा ओ मोनथाम जायगानि मोनसे ओ जथाय दङ बे जाहैबाय जोंना ओरै ओ एकदम सा सानजा खनाजों जोङो थाङोब्ला मोनो अरुणाचल प्रदेश आरो बिनि एसे ओरै साहा आरो सोनाबहा जों नायोब्ला नुयो बेहाय भुटान रायजो आरो ओरै फारसेथिं जोंनि आसाम एबा बिटि सि नि उदालगुरि जिल्लाया गोलैनाय जायो आरो। दा बे मोनथाम दि मोनथाम जायगानि मोनसे फोनांजाब होननानै जों बेखौ मोनथिनाय जायो। बेहाय थांनानै गोबां सुबुंफोरा ओ सावगारियाव सेबखाङो खायफाया दुगैनानै फैयो खायफाया ओ मोजां मोनसे लावखार ओंखाम जानानै फैयो। दा सावगारि सेबखाङोब्ला जोङो बेहाय नुनो मोनो जे मोनसे हाजो गावख्लाबनाय होननाय दङ बे हाजो गावख्लाबनायाव बे भैरबकुन्द'आवनो मोनसे हाजो गावख्लाबनायनि सावगारि दङ बेहाय गोबां सुबुङानो सावगारि सेबखांजायो मोजां सिनारिनि थाखाय बा मोजां बे नुथायनि थाखाय ओ गोबां सुबुङानो बेयाव सावगारि सेबखांनानै लानानै फैयो आरो। दा बुंनो हायो जोङो बे ओ हाजो गावख्लाबनाया भैरबखुन्द'नि मोनसे सिनायथि होननानै बुंनो हायो जों बयबो हाजो गावख्लाब नायखौ नुयोब्लानो बुंनो हायो जे अ बियो सरलपारा ओ सरि ओ भैरब कन्द' होननानै बुंनो हायो आरो। दा आरो आं बुंबावगोन जे बेनि ओ जोंहा ओ आरोबाव बिटिसि आव नायनो लागा एबा एबा जोंहा लावखार ओंखाम जायगा जाग्रा जायगा सावकि ओ दारागाव हाजो बेफोरबायदि ओ लावखार ओंखाम जाग्रा जायगायाबो जोंनि बि टि सि आवनो गोग्लैयो सावकियावबो बेबायदिनो गोजोन सुदेम दै बोहैबोयो भुटान रायजोनिफ्राय आरो दारागाव हाजो गोजोन सुदेम।